नोंथां खोनादोंना? औ नोंथां। फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां औ दं नोंथां।
अ बिदिब्ला ओ नोंथांनि जेनोबा ओ गामि एबा ओनसोलफोराव जेनोबा जोंनाथ' बर' आइजोफोरा बिब्दिनो ओ जौ ओ जौ जुमाय सावनानैबो जोंनिया ओ बांसिन न'खर सोलिना सोलियो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौथ'।
औ ओ। नोंथांनि बायदिब्ला ओ जेनोबा ओ दाबो गोदोनि बायदिनो जौ जुमाय संनानै ओ न'खर सोलिनायखौ नोंथाङा नुनो थांदों नामा?
औ नोंथां ओ आंथ' गोदोनि बायदिनो जौ संनानै बर' आइजोफोरखौ फाननायखौ दाबो गोबांखौनो नुयो आरो बेजों लोगोसे जोंना न'वाव न'वाव संनानै फाननाय जौजों लोगोसेनो जोंना गोबां आइजोआनो बिदि ओ फेक्ट्रि बायदिनि फ्राय जोंना बथलाव फैफानाय ब टलाव फैनाय जौखौबो लाफानानै बेखस बेखौ फान फानाय जायो।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो ओ बिदिनो जोंना बर' आइजोफोरा गोबां ओ उम बायदिसिना ओ जोंनि बेरायग्रा जायगा एबा जोंनि माबेबा दैमा जिं बिदिनो बे फोर जायगायाव जोंनिया बर' आइजोफोरा गोबां ओ जौनि गला होनानै ओ गावनि न'खरजों खुंनाय गावनि न'खरखौ खुंनायजों लोगोसे गाव गावखौ एबा गावनि फिसा फिसौखौ ओ राङा रि बिथिङाव जोबोरो सु सु सुंख'दो एबा सहाय खालामामगासिनो होननानै आङो मोनथिना मोनो नोंथां। औ।
ओ बिदिब्ला ओ जौखौ ओ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंहाथ' जौ होनोब्ला ओ दा जोंना भारत सरकार एबा आसाम सोर कारजों गनाय जानाय ओ जि आइ टेग मोनलाय मोननाय ओ दाखालि बावैसो जोंना बे जौखौनो जि आइ टेक मोनदों। बिदिनो जेनोबा जौ गोरान आरो जिउ गोसि बे मोननैखौबो जोंना जि आइ टेकाव मोननाय जादों। बेखौ बर'फोरा गोबां ओ सावो बे सावनायखौ आङो ओ गोबां ओ बर' आइजो एबा जोंनि न'खरफोरावबो नुनो मोन मोनलाबायदों। बेनि बागै आङो जा रोंगौ एबा आं जा रोंगौ थि दङ बेखौ आङो नोंथांनिसिम ओ एसे फोरमायना होनो जेनेबा जोंना दा जौखौ संनो थाखाय गिबियावनो एमावनि गोनांथि जायो बे एमावखौहाय जोंहा न'वावनो बानायो हयथ' खायसेया जोंना बाजार बायदिसिनानिफ्राय बानायना लाबो बायना लाबो बे एमावखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंना मोखो ना बिलाइ बिदिनो गोबां मायबा मायबि बिलाइफोरखौ लानानै माइरंजों देफानानै सिथुमनानै फोराननानै बानायनाय जायो औ ओमफाय जोंना जौखौ जेब्ला संनो टाइम जायो अब्लाहाय जोंना ओ माइ ओ जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो‌। जोंना गोबां सुबुङानो जोंना माइब्रानि जौ सङो बिदिनो जोंना माथानिबो स ङो बिदि संनो थाखाय ओ माइब्रानि संनोबा नों माइब्राखौ लाबाय आरो माथाखौ संनोबा माथाखौ लानाय जाबाय बिदिनो लानानैहाय मोजां सुनानैहाय बेखौ दै-दैखौ फुदुंनानैहाय दैयाव होनानै बे खौ संफानाय जाबाय बिदिनो बे जेबोला मोनो एबा गुरै जायो अब्ला बेखौ ओ एरननानै माबेबा प्लास्टिक एबा थालिर बिलाइ बायदिसिनायाव एरननानै दोननाय जायो एबा बेखौ गुसु जाहोयो बेखौ जेब्ला गुसु जायो अ बा बे माइरंखौहाय जोंहा बे ओंखामावहाय जोंहा ओ एमावखौ देख्रुबनानै एबा सिख्रुबनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो बे गुन्दैखौनो जोंना ओ एसे एसेयै आखाइजों लगाय लगाय लगाय गासिखौबो लगायो आरो दै सारस्रो आरो लगायलाय बिदि खालामनानै जोंना लगायजोबनाय जायो बेनिफ्राय जोंना हरसे खायसे खायसेया हरसे दोनो खायसेया दसे सम दोनो बिदिनो दोननानै लगायनानै दोननायनि उनावहाय जोंहा ओम बा बाल्थिं एबा जोंहा गोबां खान्थासा खान था बेफोरबायदि बासनावहाय सोनाय जायो। बिदिनो सो ओ सा जेबोला ओं जोंना ओ माथानि जौआ साननै सानथामसो थाङो अबोला जोंहा बेखौ ओ लोंनो थाखाय थियारि जायो आरो जोंहा माइब्रानि जौ होनोब्ला बेखौ ओ माइब्रानि जौउखौ जोङो गोबां बोसोर बोसोरालागै दोननानै लोंनो हायो आरो ओ गोसो जायोब्ला नों बेखौ थाबैबो लों नो हायो बिदिनोहाय जोंना ओ बर' आइजोफोरा गोबां माइ ब्रानि जौ संनाबाव बेखौ ओ सि नि बोसोर एबा द' बोसोर बिदि दोननानै जोंना बायदिसिना फांसन एबा जोंनि बर' हारिमुनि मायबा मोनसे जायोब्ला बे जि आइ टेक मोननाय ओ जौ नालाय बेखौ जोंना फाननाय जायो बेजोंनो जोंना सेयाव बथलसेयावनो जोंना ओ जोंना थामजौ ब्रैजौ राङाव फाननाय खौ जोङो नुनो मोनो बेथों ओ गोबां मुलाम्फा जायो। नाथाय जोंहा ओ बेखौ ओ नोजोर होनानै नायोब्ला जौखौ जोंहा ओ फारसेथिं गाज्रि आरो फारसेथिं मोजां। ओ बे ओ बिदि जोंहा मोनथिना मोना बेनिनो नोंथाङा ओ जोंनि ओनसोलाव जौ बाहायनायनि गाज्रि जाहोनखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला गाज्रि बुङोबाथ' ओ गोबां मानसिखोनो ओ नोंथाङाबो नुदुं जानो हागौ गोबां ओ न'खरफोराव जेनेबा न'खरनि जेनेबा जाय सुबुं बे हौवा मानसिफोराबो बिदिनो जा न'खराव खरस नांगौ बेबो खौ जेबो न'खरनि उदिेस गैयालासेनो जौ जुवाजों आं गफना थानायखौ बांसिन नुनो मोन्दों। आरो नोंथां बिदिनो औ ओ जौ जुवाजों ओ गुफुंना थायो बिदिनो न'खरनि जेनेबा जा गथ' बिसोरनो ओ फरायनायफोरनि बागैबो साना माने ओ जेबो उदिस गैया जालाङो आरो बिदिनो जौखौ जेनेबा ओ खायफाया ओ बिदिनो एसे एसे लोङो आरो खायफाथ' ओ गोबां ओ बारा लोङो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जौ लोंनानै गोबां मानसि बेमाराव ओ गोलैना गोलैसोना दोङो ओ थिग बेबायदिनो ओ न'खरनि जेन'बा जा आइजो बिसोरथ' जेनेबा न' न'खरबो सुंथाना नो थाखायसो जौ फोरखौ फाननाय जायो नङा होमबा थाइसे थाइनै ओ खरस मोननो थाखाय ओ खकन्थु जोंनि न'खरनि जा बिदि हौवा मानसिफोरा बिसोरो ओ जौफोरखौ लोंनानै माने न'खराव बिदिनो असान्थि ओ जानायखौ नुनो मोनदों आरो खायफा खायफा न'खराव
औ
बिदिनो बुंनो थाङोब्ला दानि उन्दै उन्दै ओ ओ गथ'फोरखौबो जे हौवासाफोरखौबो बिब्दिनो ओ जौ जुवाजों ओ मुं गफबना थानायखौ नुनो मोनदों आरो बांसिनानो ओ आगोल बिब्दि ओ बारा एसे ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बिदि नुवामोन दा ओ दा गोदान ओ दानि मुगायाव बांसिन ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जौजों गख'ना थानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जौखौ आगोल बर'फोरानो बांसिन ओ सावोमोन नङा होमबा नोंथां ओग ओ गोदो गुबुन हारिफोरा बारा सावामोन ओ दानिया ओ जोंनि जोंनि बर'फोरखौ नुनानै। नै दानिया गुबुन हारिफोराबो जौखौ सो जोंनि साय बांसिन सावनायखौ आं नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
माने इसोइबो मि थिबाय जे बिदिनो जौफोर फाननानैबो जों थायसे थाइनै रां आरजिनो हायो आरो न'खर सुंथा थानो हायो बिदि ओ मिथिनानैबो दानिया गुबुन हारिनिफोराबो जौखौ ओ सङो। आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ थिग बेबायदिनो जौ संनायनि उनाव थ' जौ संनो जोंनो गिबियावनो एमाव नांग्रोखायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो एमावखौबो बिदिनो जोङो बिदिनो खान्थाल बिलाइ, मोखोनां बिलाइ आरो आनारस बिलाइ बेफोरखौ ओ बेफोरजों देयो आरो बेफोरखौ ओ जमा। जों जा ओ एमाव देनो थाखाय माइरं सोमना दोनो नालाय गिबियावनो। बे माइरंआ जेब्ला दैया। सरायो अब्लनिया जोङो बे खाना दोननाय बिलाइफोरखौ जों जमा देयो आरो। दिखांनानै जेब्ला जोङो पेकेटफोराव ओ बरननानै दोनो। अब्लानिया जों दै इसेजों जोङो बेखौ ओ। जोबोर मिस मिस ओ गलायनानै जों बिदिनो फिसा फिसा लारु बानायनानै ओ दोनो आरो ओ बिदि ओ गुबुन मोनसे हियाव। दोननानै ओ जेब्ला बियो ओ बेखौ खोबनानै दोनो बि खौ ओ बिदिनो मैखुन बारहोनो थाखाय बिनिफ्राय साननै सानथामनि उनाव नायोब्ला। बे मैखुं बारजुबना थायो ओ देना दोननाय एमावा। बिदिनो बे ओ एमावखौ जोङो सान्दुआव ओंखारबा सान्दुआव होयो होनानै जेब्ला एमावा रानो। जों बेफोरखौ ओ बिदि जौ संनायाव बाहायो आरो जों। हाथाय बाजारफोरावबो फानहैयो बिदिनो एमव थाइसेयाव ओ थाइसे ओ थाखा बिब्दि लायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंनिया जौ बुंब्लाथ' जौआ ओ जोंनिया माइब्रादोबो संजायो माथादोबो संजायो। बिब्दिनो माइब्रा बुंब्लाथ' माइब्राखौ बिदि ओ बारा संबाय थानाय जाया माइब्राखौ जोंनिया। बे ओ बैसागो एबा मागो फोरबोआवसो बांसिन संनाय जायो आरो
औ।
औ थिग बेबायदिनो। ओ जौआ ओ जोंना ओ जौ रोसि लोंनो थाखाय जोंना जौ रोसिखौ। जेनेबा गरमनि दिनाव जोंनिया जरसेया साननै एबा ओ सानथाम एबा हरसेनि गेजेरावनो जोंनिया रोसि जायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ। ओ गोजां बोथोर बुङोब्लाथ' गोजां बोथोराव जोंना जौआ ओ बारा एसे थाबनो रोसि जाया। बियो ओ बिब दिनो उम बिदिनो ओ सपतासे गाहाम लायो आरो। नो गोजां बोथोर समाव। थिग बेबायदिनो जों ओ जौ खावखा ओ जौनि जों। जा बे जौ रोसि बेखौ जोङो ओ जौ गोरान सावखांनायनि उनावबो बे जौनि। जा अफ्रि अफ्रि ओंखारो नङा होमबा बे अफ्रिखौबो जोङो गोबां ओ। खामानियाव बाहायो खामानि माने जोंनिया बे जायबा न'खराव अमा फिसिदों। बे अमा फिसिनायनि थाखायबो जों बेखौ आदार होयो आरो जों बे ओ अफ्रि। बेखौबो जोङो फानोबो बिदिनो केजि केजि हिसाबै। औ ओ थिग बेबायदिनो। ओ जौ गो जौ गिसिखौबो मा फाननानै गोबां ओ रां मोनो। बिदिनो जौ गोरानखौबो फानो। औ बिदिनो ओ। जौ जौ संनायनिबो जोबोद मुलाम्फा जायो मानोना जोङो न'खरफोराव बिदिनो जों बारा बिदि रां रुफा गाननानै जों मालाबा अमाफोरनो जोङो आदार बायनो थाखाय जोंना आखायाव मालाबा मालाबा रां रुफा थाया नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जों बे जौ खावनायनिख्रि अफ्रिजोंनो जोङो बिदिनो फिसिना दोननाय अमाफोरखौ गौ जोङो बिसोरनो बे आदारखौनो होनानै जों फेदेरनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो अमाफोरखौ फिसिनो थाखायबो बिदिनो फख्रिफोरजोंल' फिसियो आरो जेन'बा बे जों थास'फोरखौबो जों रुनानै अमाफोरनो फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि जेनेबा औ नोंथांमोननि जेनेबा गामि ओनसोलाव बिदिनो मा मा जेनेबा माइरं एबा माइजों जौ संनाय जायो नोंथां
दा जोंनाथ' माइब्राजों सङो जौखौ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो जौ संनो थाखाय गोबां माइरंखौनो बाहायनाय जायो जे जेरै जोंहा परि मल बिदिनो कार्दआव माइरंखौबो जौ संनाय जायो।
औ औ
थाखाय सावनो थाखाय बांसिन सुबुङानो बाहायो।
औ
परिमलनि अनगायैबो जोंना
औ
संनो हायो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां जों जौ संनायनि बागै सावलरायनानै मोनथियै बाथ्राखौ जोबोद मिथिनो
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोन्थों